हेलौ। औ खोनादों।
अ होमबा नोंथ' जों आं दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो।
औ थ' होमबा जोङो दिनैनि आयदायावहाय सोलोंथाइनि बागै सावरायदिनि नामा?
औ सावरायजागोन थारैनो मोनसे खोब मोजां आयदा।
औ गोदो मा नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोयो मा बायदि सोलोंथाइ लानायनि सुबिदा दंमोन आरो दा माबायदि सुबिदा दङ एसे फोरमाय ना होनो हागोन ना नोंथा
औ सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हायो। दि गोदोनिफ्राय आथिखालाव थारैनो गोबां सोलायबाय होननानै जों बुंनांगो गोन नङा होमबा नों
अ ओं नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ।
ओ गोदोनि समाव बहाबा मा होनो फरायसालिफोराबो गामि ओनसोलाव गोबां खममोन गुदि फरायसालियानो होन‌ बा गेजेर फरायसालियानो होन गोबां खमनि जाउनाव गोबां बद सुबुंफोरानो सोलोंथाइखौ लानायाव गोबां उसुबिदा जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
जायनि जाउनाव बर' ओनसोलफोराव बा जोंनि बर' सुबुंफोरा। बा जोंनि गि गेदेर आदा आब' बा आदै मादै मोननायस सिबां सोलोंथाइ लानायखौ जों बारा नुनो मोननाय जायाखै। औ नाथाय आथिखालाव बैफोर ओ मा होनो माखासे सुबिदाफ फोरा जानायनि जाउनाव गोबां बिथिङावनो सोलोंथाइखौ गोनां थि होनानै सोलोंथायाइ लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो बुंनो था थाङोब्ला गोदोनि समाव जिबायदि सोलोंथाइ लायोमोन नाथाय बिनि गोबां गुन सोलायनानै आथिखालाव गोबां सोलोंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो। गोदो नि समाव बुंनो थाङोब्ला गोबां बैसो गिद गिदिर जानानैसो फरायसालियाव थांनायखौ नुनो मोनोमोन। नङा होमबा नोंथां जायनि जाउनाव गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर मा होनो गिदिर गिदिर बैसो जायोब्लासो फरायसालिनि गुदि फरायसालियाव थांनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मानो थाम बोसोर जानाय लोगो लोगोनो मा नार्सारि बा केजिफोराव मुं थिसननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ दाथ' जुगा सोलायबोबाय। ओंखायनो माने दा गोबांझ उनदै उनदैयावनो फरायसालियाव मुं थिसनहैनायखौ नुनो मोनो आरो जों
औ नंगौ थारैनो जे आथिखालाव सोलोंथाइयानो मोनसे सुबुं माहारिनि थांना थानायनि गुदि बिथा जानानै फैबाय जेब्ला गासैबो सुबुंफोर फोरानो सोलोंथाइखौनो गोनांथि होनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ
बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव सोलोंथाइनि माखासे खानथिफोर बेफोर फोर गोबां सोलायबाय होननानैबो जों बुंनांगोन जेरैबायदि डिग्रि लेभेलाव बा मा बि ए लेबेलावनो गोदोनि समाव मामोननो थाम बोसोर सोरनि मोनसे मा जायो फरायस जायोमोन एबा कर्स जायोमोन। नाथाय आथिखालाव मा जाबायनो बेबो ब्रै बोसोरारि खालामनानै होबाय। जेराव ब्रै बोसोर फरायखांनायनि उनाव बैफोर सोलोंथाइया माने मा जायोनो गावनि माखासे रोंगौथिफोरखौ लानानै थोंजोङै माखासे एबा मा होनो रिसार्च खालामनो हानायनि सुबिदाखौ खौबो सरखारा खालामनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां।
गोबां सुबिदा फैबाय आरो दा नोंथां।
औ बेनिखायनो जों बुंनांगोन जे सरखाराबो जे सोलोंथाइखौ लानानैनो गोबां बिथिङाव मानो ओ गोनांथि होगासिनो जे सुबुं माहारिनि फरायनाय सुबिदाया बोरै मोजां जालांगोन जोंनि आसाम हादोरसायाव बा जोंनि हादोरा माबोरै जौ गाखांगोन बैफोरखौ लानानैनो बेफोर खानथिखौ बानायदों होननानै आं सानो आरो
औ थारैनो नंगौ।
औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइआदि जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार आयदा जाना नै फैबाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सानो। जेराव आथिखालाव जों बहाबा थाङोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला थ' जों जेरावबो थांनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
गुबुन जायगायाव थांनो थाखायब्लाबो बा न'निफ्राय ओंखारलांनो थाखायब्लाबो आथिखालाव मानो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। जुदि नोंहा सोलोंथाइनि रोंगौथि गैयाब्ला आथिखालाव एबा मा समाजाव जायगा गैयै जिब जुनारफोरजों रुजु जानाय बैफोरबायदि थासारिखौसो जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ माखासे सुबुंफोरा माने सोलोंथाइ गैयाब्ला माने गाहाय थाखो आरो मिनिनो नागिरो आरो माने
औ गोबां गाहाय थाखोआव दोननायखौ जों नुनो मोनो।
औ
दा ओ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आथिखालनि सोलोंथाइया माबायदि जौगाबोदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंनि ओनसोलाव दाथ' नायब्ला जोंङो सोलोंथाइनि बागै सो सोलोंथाइ लानायनि बागै सुबिदानि बागै नायनो जोंङो एसिन सिगांनिफ्राय सोलायबोनायखौ बा एसे एसे जौगाबोनायखौ नुबोबाय आरो
औ
गोदो गोदायथ' नायोब्ला जोंङो गो-गोदो समाव गोबां माने फरायसालियाबो खम जायो आरो माने आरो गोबां फरायसाफोरानो माने फरायसालियावहाय मुं थिसनहैनो नागिरामोन। मानो होनोब्ला औ माखासे से न'खरनि जाहोननि थाखायबो गावनि फरायनो गोसो जानाय बा फरायनो लुबैनायफोरखौहाय माने गावनि गोसो बायदि फरायनो मोनि माने गावनि हास्थायनायखौ जाफुंयि बायदि जानानै फैयोमोन माने गोदोनि समावथ' बांसिनानो फिसाजोआनो जा फिसालायानो जा दाहोना रुवाथि दा थानानै दोननानै जाबोयोमोन नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो
औ फरायसालिफोराव माने मुं थिसनहैनो हैहोनो नागिरामोन
औ गोदोनि समावथ' गोबां नुनो मोनोमोन जे जोंङो बर' समाजाव सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जानगार होनानै गोबां न'खरफोरानो मा नो फिसाजो फिसााजलाफोरखौ दाहोना रुवाथि दोननानै जायोमोन। नंङा होमबा नोंथां जायनि जाउनाव सोलोंथाइ लानायाव बि थांमोना जेबो सुबिदाखौनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ थ टेलि एबा थोंजोङै बोखारनानै मानो आथिखालाव गथ' गथायखौ सोलोंथा यासो गुबै होननानै मो मानो मानो स सरकानो बेखौ फोसावना होबाय जे गुदि फरायसालिनिफ्राय जि थाख थाखोसिम बा जिनै थाखोसिम बेसेन होनांङै फरायसालियाव मुं थिसननो थाखाय सरका रा गनायथि होनाय लेखा आथिखा आथिखालाव बयबो बे सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ होननानै स फरायसालियाव थांहोनायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ सरखाराबो आथिखालाव गोबां माने जौगा थाखोयै मोजां खामोन थाखाय बिथोन होबोनाय जोंङो नुबोगासिनो माने। औ दा थ' आरो जोंनि ओनसोलाव नायोब्ला गोबां माने गोबांङानो फरायसाफ्रानो फरायसालियाव थांनाय जाबाय गावनि रोंगौथिखौ जेब्लाबो गावबो मोनसे गोरों जानानै गेदेरमा सुबुं जानानै गावनि जिउआवहाय मोनसे मोजां खामानि मावलां योबा राव जिउ खुंनायनि बेलायावहाय रांखान्थिनि बेलायावनो होन जोंङो सोलोंथाइनि गोनांथि जाखायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ गोबां फालांगि बिथिङावनो जोंनो सोलोंथिन सोलोंथाइ खौ नांगौ आरो गोबां गुबुन जायगायाव दावबायनो थाखायबो आरोबाव गुबुन गामियाव एबा संसार जानायनि बेलायावबो आथिखालाव सोलोंथाइ नांगौ जानानै फैबाय नंङा होमबा नोंथां?
औ। गुबुन जायगायाव दावबायहैनो थाखायबो जोंङो माने बे गुबुन जायगानि जायगानि नाम मुंफोरखौ फरायनो थाखाय मोनसे सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो।
आरो बिदिनो जानाय लोंनायफोरखौबो नायनांगौ जायो जानाय लोंनायनि मुंफोराबो अबे बा जाब्ला मा जागोन अबेबा जायाबा म मा जागोन आरो माखासे बिस गोनां मुवाफोरखौबो जाफ्लांनो हानाय ना बेफोरखौ मोजाङै यै फनानैहाय जानांगौ जायो।
औ नंगौ थारैनो।
औ बे मोनसे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मोनसे बेसेन गोसायै बिफाव होबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो दाथ' जोंनि ओनसोलावबो फरायसालि दङ जोंनि ओनोल लाव फरायसालि थाबाबो माने सरखारि जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो।
औ नंगौ बेफोरो थारैनो मोनफा मोनफा जेंना होननानै जों बुंनांगोन जे फरायसालिया दासिमहालागै सरखारि जायाखै बेफोरो जोंनिनो एबा मा बर' माहारिफोरनि मोनसे गिदिर जेंना होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नों
औ। जायखौ जों दावगानायाव मोनसे हेंथा महर हेंथा होबोगासिनो आरो माने।
औ।
औ सिगांनिफ्राय सरखारि जायाब्लाबो माने सिगांनिफ्राय एसे मोजांसिनाय जाबोनायखौ नुनो मोनदों। बे फरायसालियावनो फरायनानै माने गोबां सुबुंफोरा साख्रि बाख्रि लानो हादों बा गेदेर गेदेर सुबुं जानो हादों बुजिनो हादों गावनि आथिङाव गसंनो हादों।
औ।
बबेबा मोनसे मावख'फोराव मावनोब्लाबो मोनसे सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नों
औ आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला मावख'फोरावबो जेबो बेसेन होयै आरो जेबो मुलाम्फा गैयैखा। सोलोंथाइया जों जोंनि मोनसे बेसेन गोसायै बिफाव होबोगासिनो माने
औ नंगौ थारैनो
होमबा नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ एसेआवनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां समा
औ समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसा खालामो उनफोराव था समफोर मोनबावबा सावरायबावगोन
औ
दे होमब्ला दोनथ'दिनि
औ दे